हेल' औ खोनादों औ खोनादों औ मोजां
ए होमबा जों दान्दिसे बैसागुखौ लानानै सावरायनाय नङा होनबा
औ
आं होनबा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा खोनादोंना ओं बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो जे बियो बर' हारिनि आमाय थुख्लुबो होननांगोन एबा बर'नि बिखानि खावसेबो होननानै बुंनाय जायो
औ
दा बेखायनो बैसागुआव फैयोब्ला जोंनि गोसोआबो बिराद माने रंजाखाङो दा बैसागुआ बर'नि माहारिारि फोरबो होननानै बुंनांगोन आरो बैसागुखौ बिनिखायनो माहारियारि फोरबो होननानै बुंनाय जायो जे बर'आ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादनि सायाव बिथा खालामना रायजो जाग्रा मोनसे हारि आरो बर'फ्रा ओ मिथिंगानि बिखायाव रायजो जानानै देरबोनाय बा दिनैसिम दंबोयो दा बे हिसाबै मिथिंगानि बिखायाव रायजो जायो बर'फ्रा दा बेखायनो बैसागुआ जिहेथु मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां गोथौयै बेखायनो जों बेखौ माहारियारि फोरबो होनना बुंनाय जायो आरो बे बे खौ जोङो स्पेसियेलिबो जोङो जर'खायै बर'नि देरसिन फोरबो होननानै लानाय जायो दा बे समाव बैसागुनि सोमोन्दै बे समाव नोंथांखौ फंनैसो बुंगोरनो थाखाय आं बे समाव खावलायहरबाय
बैसागु होन्नानै बुङोब्ला नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों असेथ बफ्रा बैसागु होनोब्ला गुबैयै जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय बेखायनो फालिबोनाय जायो गदखायनो नैबे बैसागु फोरबोखौ गुबुन हारि जेरै असमिया हारि बिथांमोना बिहु फालिनाय जायो
औ
आरो जों बर'फोरा नैबेखौनो बैसागु मोजां फालिनाय जायो अदेबानिया जेबो बैसागु फोरबो बैसागुफोरखौ जोंनि गोदो गोदाय आजै आजौ बिथांमोननि समनिफ्रायनो दा जों फालिबोनो लानाय जादों
औ
जों गोदो गोदाय जि आबै आबौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जे बैसागु फोरबो नैबे बैसागु फोरबोखौ गोदोनि समाव से दानसिमहालागै फालिनाय जायोमोन होननानै जों खोनानो मोनो मा नाथायबा नैबे बैसागु फोरबो नैबेखौ जों आथिखालाव से दाननि अनगा अनगायै जोबोद खम समनि गेजेरावनो जेरैहाय स्नि सान नैबे स्नि साननि गेजेरावनो जों फालिनानै फोजोबनाय जायो
औ
बेबायदि बैसागो फोरबो नैबे बैसागो फोरबोखौ जोङो जेरै स्नि सान नैबे स्नि सानखौ गुबुन गुबुन रोखोमै फालिनाय जायो। जेरैहाय मानसि बैसागो मोसौ बैसागो बेबायदिनो बायदि बायदि बैसागु बेखौ जों फालिनाय जायो।
औ
बेबायदियैनो जे बैसागु फोरबो बेखौ जों आथिखालावबो दिनैसिमाव फालिबोनाय फालिबोबाय दङ
औ
अदेबानि नैबे बैसागु बिजाब होननानै बुङोब्ला ़ आं दा बुंबाय दङ नै बेयो रंजालि बैसागु होननानैल' जों फालिनाय जायो रैबदि नैबे बैसागुफोरखौ नोङो माग बिहु एब काथि बिहु काति बैसागोनि बायदि मुंजोंबो जोङो फालिबोनाय लादों
औ
बेखिनियानो नोंथां।
औ औ होमबा जोङो स्पेसियेलि जिहेथु बैसागुखौ लानानै सावरायदों। बे हिसाबै नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंलांबाय ओ बियो माखासे जोंनिनो माखासे था गुबुन मोनसे ओ उत्सब होनना बुंनांगोन गुबुन मोनसे फोरबोफोर बेबो दा बैसागु होननानै बुङोब्ला जों गाहायै नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंनाय जे गोदोनि समाव जोङो बेखौ मास मोनसेसिम फालियोमोन नंगौ बे बाथ्राया जोबोद ओ सैथो आरो मास मोनसेसिम हयथ' बिनिखायनो फालियोमोनदां बै समाव नङा होमबा? जे बे समाव उदां बोथोर जायो जोङो उदां बोथोर मोनो आरो उदां बोथोराव जिहेथु मिथिंगाया नोङो महर सोलायो बिफां लाइफाङाव नों गोरलै बिलाइ बिबार बारो आरो दावउमा दावसे रंजानाय बायदि मानसिफ्राबो रंजायो आरो मानसिफ्राबो रंजानाय बायदि दावमा दावसा रंजायो दा मिथिंगानि जि महर मुस्रि बियो जोबोद सोलायनायजों लोगोसे जे उदां बोथोर जिहेथु गोगलैयो बै समाव मावनाय दांनाय जेबो गैथ'वा गासिबो फ्रि जायो आरो माने उदां जायो आरो बेखायनो हयथ' बेखौ साबसिन देरसिन आरो जोंनि हारिजों सोमोन्दो गोनांसिन होननानै साननानै लानाय जायो। आरो बे बिथिङाव जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो सेथि सानखौथ' सेथि माने सैथ्र' जोबनाय
औ
सैथ्र जोबनाय सानखौ जिहेथु जोङो मोसौ थुखैनाय फालियो आरो बेखौ मोजां थुखैनाय होननानै बुङोब्ला बेबो जोंहा गोबां जारिमिन दङ गोदो गोदाय बर'फ्रा मा होननानै बुङो बेखौ लावखारफोर थायोमोन गोदोनि दिनाव बर'फोरनियाव दाहोना रुवाथि बेबो थायोमोन दा बेबायदि बिदिनो मैसोखौ मोसौफोरखौ जेब्ला जोङो थुखैनो लाङो मैसोफोरखौ जेब्ला थुखैनांगो ओरैनो सरासनस्रायै बांसिन बर'फोरनाव मोसौ थानाय जायोमोन। दा बेखायनो थुखैनो लांनाय समाव जोङो जिबायदि नेम निथि फालियो बेखौथ' जायगा लानानै जायगा एसे एनै गुबुन गुबुन जानो नागिरो। नाथाय जोंथिं जिखिनि नेम निथिया सोलियो सरासनस्रायै बेखौनो एसे बुंनो नागिरदों आ दा जोङो सैत्र नि जोब सपताखालि जिहेथु जोङो मोसौ थुखैनाय सान संक्रान्ति दा बैसानखालि जोङो मोसौखौ जिबायदि सुबिदा बेबायदि लांनो थाखाय जों थैयारि खालामनाय जायो फार्स्टआवनो जाहैबाय ओ फुंबिलिथार समाव जोङो बै दैफिनि हांगारफोर सारायनि हांगारफोर बा आथिखालाव जों माखासे गुबुन गुबुन गोसोम जायखौ जोङो सरासनस्रायै एबा गोरलै मोनो बेफोरबो जोङो ओ बुथुमनानै जोङो थाव गोथां एबा जानाय थाव जोङो एसे फुनस्रोयो आरो जानायथाव होनायनि गुबै ओंथिया बेबो जे गंफ्राव जिहेथु जोङो जानाय थाव फुनो दा बेखौ लानानै बेखौनो जों बेयावबो फुननाय जायो आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जानायथाव फुनन्देरोब्ला जि कालार होयो जि गाब फोनो जि मोसौमनि सायाव जि फाख्रा-सिख्रा खालामो जोङो समायना खालामो आरो समायना खालामनानै जोङो रंजायो सिबियो जिहेथु बियो थाब खारा। दा बेखायनो हयथ' बै समाव ओ बेखौ बाहायोमोनदां। गुबुन मोनसेया जाहैबाय नोङो जोङो जे बुथुमनानै दोननाय हांगार बेफोरखौ जोङो थुखैनानै लांनायनि सिगां जोङो मोसौनि बिखुङाव जों जेरावबो फुनजोबनाय जायो दखर दखर फुननाय जायो फाख्रा सि खा सार नुलायनाय बे मोनसे जाबाय थाव गोथांखौ जोङो एसे मोनसे आइजें फिसायाव लानानै खुरै गुबैफ्राव लानानै जोङो मोसौनि आसुगुर मोसौनि गं बेफोराव जोङो बिलिरनाय जायो बिनि उनाव जोङो जि ओ मोसौनो माला सुनाय माखासे जोङो लाव सान्थाव बेफोरखौ गाहायो जोङो ओ लदा लदा हानानै एसे गिदिर गिदिर हानानै औवा टेवलनि बिगुरजों औवा तेवलजों जों बेखौ सुनाय जायो। आरो सुनानै जोङो ओ गानहोनायबो जायो दा बेबायदिनो जोङो लानानै थाङो आरो बे लानानै थांनायाव थ' जोंहा माखासे मेथाइफोरबो दं खुगा मेथाइ।
औ
लाव जा फान्थाव जा नोंथाङा खोनादोंना लाव जा फान्थाव जा बैफोरबायदि मेथाइफ्रा ओ जोंनि थाखाय जोबोद मोजांमोन बे समाव। आरो बे मेथाइफोरखौ जोङो लानानै थांनाय समाव दैसिम सहैजासिम जों गुबुन गुबुन मेथाइ खननाय जायो। जोङो लावजों खुबैयो फान्थावजों खुबैयो माला सुनानै लाखानाय माखासे ओ माबाफोरजों ओ मा बुङो बे लाव फान्थावनि जि ओ बेदर बेदर महरै हानाय थुख्रा थुख्रा हानाय बेफोरखौ लानानै जों खुबैलांबाय थायो। लांनानै जोङो दैसिम लानानै थाङो आरो दैयाव लानानै जों मोजाङै सु थुखैयो। माखासेफोरखौ फुनानै होयो मोदोमफोरखौ मोजाङैनो ओरैनो आथिङावथ' आसुरफ्रा एसे ले लेथा जानानै थायो गंफ्रा जोबोद ओ बोरैबा बोरैबा माने महर जालायनानै थायो नङा होमबा? दा बेबायदिखौ जोङो बेबायदिनो सुनानै लाबोयो बिनिफ्राय ओइदिनखालि जोङो मा गोदान मोनसे फागा एबा दुरुंफोरजों जों खानाय जायो मोसौखौ मानोना बिथांमोननो बोसोराव खेबसे जोङो गोदान मोनसे फागा सानना सानानै फागा खानानै बिथांमोनखौ एसे बरायनाय बायदिबो जायो। गुबुन मोनसेया जाबाय ओइदिंखालि सानाव जोङोओ मा बुङो बेखौ लावथिसिं बुवा गुबुन सानाव जों बुनाय बायदि ओइथिंखालि जोङो दिग्लिटि होननानै जायखौ जों बुंनाय जायो बेफोरबायदि बिफांफोरनि दालायफोरजों जों बुज्रावो आरो बेबायदिनो जोङो मोसौ थुखैनायखौ जों लानानै फैयो आरो बेजों लोगोसे ओइदिनखालिनो जोङो संक्रान्ति खालिनो गोखा गोखैबो जानाय जायो जोङो आरो गोखा गोखै जानाया जाहैबाय जों गासै एक्स' आठथा बिदफोरखौ आइटेमफोरखौ जोङो सरासनस्रायै जोङो लानाय जायो नाथाय आथि आथिखालनि थासारियाव एक्स' आटथा बिदफोरखौ जोङो बुथुमजोबनो हाख'नाय जाया नाथाय गामि ओनसोलाव दासिमबो बेखौ हानाय जायो आरो हाग्रा बंग्रा खाथिजों नांजाबनाय गामिफ्रा बेखौ बुथुमनानै जायो आरो मोनसे सुबुं फोथायनाय जायो बे गोदोनिफ्राय जि फोथायबोनाय बेनो जाहैबाय मा जि जोङो जुदि गोखा गोखैखौ बुथुमनानै जोङो जुदि जानो हायोब्ला एवनानै ज' जालायनो हायोब्ला अब्ला मोनसे फोथायनाया मा जे बोसोरसे नोङो जिबौ जिबाद अरनाय बायदिसिना एम्फौफोरनि गोसा बिस गोनांफ्रा गासिबो दानजोबो होननानै मानोना बर'फ्रा आबादाव सोनारनानै रायजो जानाय जिहेथु हारि बेखायनो जोङो आबाद मावनायाव गोबां जों बेफोरजोंबो दावहा नांनांगौ जायो दा बेखायनो अकस्मात हरखाब जुदि बिथांमोननि एटेक खालामनायनिफ्राय जाहाथे जों उदां जानो हायो ओ बेबायदि हिसाबै जों जानाय जायो आरो नोंथां होमबा नोंथां जि मोनसे सावरायनाय खौ जों बे समाव एसेयावनो दोनथनोसै नङा होमबा?
औ जागोन दे
ओ दे जागोन दे